हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां? औ मोजां ना नोंथां दासान्दि।
औ औ।
ओ आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जायो ओफ्राय दायो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों फंनैसो रायलायनो सानदों आरोखि नोंथां।
औ औ नोंथां। हागोन नोंथां ओ थारैनो हागोन।
औ औ दा जोंहा दैज्लां बोथोरनि आबादफोरनि फारसे आं नोंथांजों सावरायनोसै। दा जोंहा ओ दैज्लां बोथोरनि आबाद बुङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलावहाय गाहायै बा ओ गुबै आबाद मावनाया जोंहा माइ आबादखौ बे खौनो मावनाय नुनो मोनो नोंथां ओ बेजों लोगोसे जोंहा खायफा खायफा आबादारिफोरखौहाय फाथो आबादखौबो मावफानाय नुनो मोनो दा माइ आबादनि सम सोमोन्दै आं नोंथांनो फंनैसो बिदिन्थि होनो नामा नोंथां माबोरै मावो जोंनियाव?
औ नंगौ नंगौ।
औ नोंथां दा जोंनियावहाय ओ- माइ आबादखौहाय माबोरै मावो होनोब्ला ओ मोनफ्रोमबो बोसोरनि थाखाय जोंनाव ओ रग' माइ बासिना दोनो ओ- खोथिया फोनो थाखाय जाय माइखौ जोंहा जोंनियावहाय माइजलि होनना बुंनाय जायो।
नंगौ नंगौ।
बै माइज्लिखौहाय जोंहा ओ जेब्लानाखि गायनाय फुनाय बोथोराव सफैयो अब्ला बै माइज्लि खौ जोंहा ओ दैखर बा दंग'हाय ओ- बस्थायाव माइखौ सोनानै दैखर द बा दंग' फोरावहाय सोमना दोनग्रोनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय ओ- माइ फोनो थाखाय दखरसे हा फोसाबनानै जोहा हालेवना लाग्रोयो। बेनि उनाव हालेवनायनि उनाव जोंहा माइ ओ- जायनाखि माइज बे माइखौहाय जोंहा ओ- फोना लायो ओ- बिनि उनावहाय जोंहा ओ गायनाय फुनाय बोथोरा सफैयोब्ला बा ओ- अखा दुब्लियाव एसे दै थायोब्ला जोंहा दुब्लि खौ हालौवग्रोना लायो सेथि खे हालौवनाय जायखौनाखि जोंनियावहाय खारायनाय होनना बुङोबो खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ बिनि उनाव जोंहा नैथि खेब हालौवो खोथिया देरफुबाय थानाय समावनो जोंहा नैथि खेब हालौवना लायो। जायखौहाय जोंनियावहाय ओ सामार होनाय होनना बुंनाय जायो ओ- बिनि उनाव जोंहा सामार होनायनि उनावहाय ओ- दुब्लिखौहाय दुब्लिनि आनि खौ जोंहा ओ- खेबसे फोसाबना लाबो्रयो जायखौनाखि आलि दाननाय बा ओ- बायनाय आलिखौहाय जोंहा गोरायैहाय ओ- खोफिनना लायो जायनाखि बेयावहाय निजोमै बा दिदोमै दै लाखिनो थाखाय जोंहा ओ दुब्लिखौहाय ओ खोना लानाय बा आलिखौहाय दानग्रोना लानायखौ जोंनियावहाय नुनो मोननाय जायो आरोखि। दा बिनि उनावहाय जोंहा ओ थामथि खे हालौनानैहाय ओ माइखौहाय गायनाय जायो आरोखि दा माइ गाय नि सिगां जेब्लानखि ओ माइखौ फुयो बे फुनायाव जोंहा माइनि मोनसे नेम दं नोंथां जायनाखि मुथासे माइ ओ खुथियाखौ जोंनियावहाय ओ आखाासे होनना बुङो बेनिफ्राय दाइन आखाजों आ आ आखाजों जोंनियावहाय दांग्रिसै होनना बुंनाय जायो नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ बिनि उनाव जोंहा ओ खोथियाखौहाय दुब्लिसिम लायनानै लांनानै जोंहा ओ थामथि खेब हालनानै बा सोरखौबा सोरखौबा जोंनियावहाय नैथि खेब हालनायनि उनाव ओ मै होनाय नुनो मोनो मैजोंहाय हाखौहाय समान आथायनानै गायनायखौबो नुनो मोनो। दा बांसिनै ओ थामथि खेब हालेवनायखौ जोंनियावहाय नुनो मोननाय जायो आरोखि। दा गोदो गोदाय जेरैबायदि ओ माइ गायोमोन दानि माइ गायनाय गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां दा माइ गायनायाव सोलायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फंनैसो बिदिन्थि हो ओ खोनादोंना नोंथां दा सोलायदों होनोब्ला जोंहा ओरैबायदियाव सोलायबोदों जे ओ गोदो गोदाय जोंहा फुङावनो ब्रै बाज हलागैनो न'खनि गारजेन बा न'खरनि दाहोनाफोरा ओ दुब्लियाव नांगाल बान्नानैहाय दुब्लि फारसे होलांनायखौ नुनो मोनोमोन। बा रंजा बाजायै गायनाय फुनाय नुनो मोनोमोन दा जोंहा बिगियाननि माखासे आदब खायदाजों ओ माखासे टेक्न'लजियानि दारै जोंहा ट्रेक्टरजों हालौनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव दायो नोंथां ट्रेक्टरजोंनो माइ गायनाय आरो ट्रेक्टरजोंनो आलि दाननायखौबो नुनो मोनदों जायनाखि ओ गोबाव सम नै जायनाखि जि जिसे बा जिनै दिननि खामानि गायनाय फुनायखौ जों ह साननै बा सानथामनि गेजेरावनो फोजोबो ओ दा नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो सोलायबोनायखौहाय नुबोदों आरोखि जायनाखि आरोबाव नोंथां गोदो गोदाय जे ओ दुब्लि फोथाराव जोंहा अखा हायाब्ला बा अखा हादैया थालाङाबा जोंहा मोनसे नेम दङमोन नोंथां जायनाखि जोंनावहाय एम्बुखौ हाबा होनाय नेम दङमोन नोंथां। अखा हानायनि थाखाय आरो एम्बु हाबा होनायनि उनावबो अखा हायाब्ला जोंनि ओनसोलनि ओ आबादारिफोरखौहाय ओ दुब्लियाव हाय ओ जायनाखि हालौवग्रा नांगोल बे नांगोलखौ उल्था फारसे गायना गारोनायखौ नुनो मोन ओ दा नोंथां बैफोरबायदि नेमखौहाय जों जोंनियावहाय ओ नुनो मोननाय जाला आरोखि नोंथां, थिग बेबायदिनो जेब्लानाखि थाम दाननि उनावहाय जेब्लानोखि माइआ मोनहैयो अब्ला जोंहा अब्लाबो जोंहा ओ टेक्न'लजिनि मददजोंनोबो माइखौहाय हानाय आरो माइखौहाय मारा होनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरोखि। दा गोदो गोदाय जोंहा ओ आबै आबौ मोननि आमोलाव माइखौ जोंहा ओ खासिजों हानानै ओ माइखौनो फानब्रेनानै मुथा खानायखौ नुनो मोनोमोन दा बैफोरबायदि ओ माखासे खामानि एबा मावनाय गोदो गोदायनिफ्राय रंजा बाजायैहाय गायनाय फुनाय हानाय बेफोरखौ नु नुनो मोननाय जाला आरोखि गोदो गोदाय जोंहा ओ मारा जायनाखि माइखौ खासिजों हायोमोन हानायनि उनाव जोंहा ओ न'आव बेहाय न' खाथियाव बा अबेबा दुब्लियावहाय सानदुं नांनाय जायगा नायनानै जोंहा खदालजों हना लाग्रोयोमोन हाखौ जायखौनाखि जोंनाव खलसिला होनना बुङो माइ दोननो थाखाय। बिनि उनाव जोंहा ओ माइ खौहाय दुब्लिनिफ्राय बावखा गनजों जायखौनाखि औवा बुरखाजों बानायो बावखा गनजों बानना लाबोनानै जोंहा खल सिलायावहाय ओ ओ गलै सोरगिदिङै गारसारनानै जोंहा मोसौखौ जिनज्रि खानानै होबदिंनाय नुनो मोनो मोन दा बैफोरबायदिखौहाय जोंनियाव नुनो मोननाय जाला आरोखि ना नोंथां। आदसा नोंथां ओ नोंसिनियाव माइ आबादखौ मा माबोरै मावो आरो दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबादखौ मावनाय जायो फंनैसो खिन्थानो हागोन ना नोंथां?
नंगौ नंगौ ओ जोंनियाव ओ माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो नोंथांमोननि नोंथाङा एसे सिगाङाव फोरमायलांनाय बायदिनो ओ रोखोमैनो जोंनियाव जोंनि जायगायावबो आबादखौ माय-मावनाय जायो आरोना। ओ जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियावनो जोङो खोथिया नांगौ जायो। ओ बेनिखायनो जोङो खोथियाखौ जोङो ओ हरनैनि थाखाय जोङो जा माइलि जोङो ओ जोलैनो दोननाय माइ बेखौ जोङो माइलिखौ फुख्रि एबा दैमायाव जोङो ओ सोमनानै दोनो मानोना ओ बे सोमनानै दोनब्लासो जोंनिया माइयाव गाजा फैगोन जेब्ला गाजा फैगोन बेखौ जोङो फोनानै ओ खोथिया रज' होनाय जायो आरो। बेनिखायनो जोङो बेखौ दैयाव सोमनाय जायो बेनिफ्राय दैयाव सोमनानै जोङो बोरियाव हरनै दोननाय जायो, बेनिफ्राय बेयो मोजाङैनो ओ दैयाव हरनै आरो बोरियाव हरनै दोनोब्लाथाय गाजाया मोजां अरना फैयो आरो गोलाव गोलावै
औ औ।
बिनि उनाव जोंनिया ओ माइखौ जोङो दुब्लियाव फोनो लाना थाङो जोङो
औ औ।
स्नि सान सिगाङाव हालेवना दोननाय ओ दब्लायसे गोजौ हा जाय जायगायाव ओ दैया लोमा एबा दै लोमि जायगा नायनानै जोङो बेखौ खोथिया फोग्रा जायगाखौ जोङो सायख'नाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो खोथियाखौ फोखांनानै जोङो ओ नैजिब्रै सान एबा थामजि साननि गेजेराव जोङो
औ औ।
आरो। बेयो माने ओ दुब्लिनि हासार एबा ओ दुब्लिनि मोजां जायगा ओ हासार गोनां हा नायनानै माने सोनारो आरो समा बेनिफ्राय जोङो खो खोथियाखौ फुखांनानै जोङो दुब्लियाव ओ गोदोनि बायदिनो जोंनि ओ गामियाव ओनसोलाव आं दासिमबो जा ट्रेक्टरजों गायनाय ओ
जोनथोर जोङो आं नुनो मोनाखै जोङो नुनो मोनदोंमोनब्लाबो गोबां खम जोंनि जायगायाव एसे आं मोनफैयाखै बेनिखायनो जोंनिया गामिनि रायजो राजाफोरानो जोंनिया जमाय ज लोगो नांनानै जोङो हाजिरा लिंनाय जायो आरो ना हाजिरा एबा जोङो थिखा एबा हाल जांख्रा बेफोरबायदि ज' जालायनानै जोङो गावबा गावनि न'आव ओ न'खर सासेया गुबुन सासेनि न'आव बिदि फाला गायनाय जायो आरोना बेनिफ्राय ओ जोङो
माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जोंनिया ओ जेब्ला माइ आबादखौ जोङो दैखांखाङो ओ दैखांनायनि उनाव जोङो बेसर आबाद मावनाय जायो आरो ना जोंनि ओनसोलाव बांसिन सुबुंफोरखौनो जोङो बेसर आबाद मावनाय जायो नुनो मोनो बेनिफ्राय बेसर आबादखौ माबोरैहाय मावनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जा नारा नारा ओंखारो नङा होनबा नोंथां बे नाराखौ जोङो इवथारनानै जोङो। बुथारनानै लाग्रोनाय जायो आरोना आरो हाखौबो जोङो हाथर हाखौबो जोङो मोजाङैनो हालेवनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव गलानि बायनाय हासार एबा गोबोरखि हासारफोरखौबो बाहायो जाहाथे हासार जा बेसर बियो मोजाङै
बेसरनि आबादा मोजां जायो आरो बेनि थाखाय जोङो हासारखौ होनाय जायो बेनिफ्राय हासार होखांनानै जोङो हासारखौ मोजाङै खेबसे ट्रेक्टरजों एवनानै लाबोनाय जायो आरोना
बिनिफ्राय जोङो बेसरखौबो जा बेसरनि बेगर बेखौबो सारनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो खमैबो नै नै दान बिनि उनाव जोङो बेसरखौ फुनो हानाय नानै फैयो आरो बिसोरखौ फुनानै जोङो थाव फेरेदनानै बेनिफ्राय थाव मोननो हायो। बिनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि उफुरा खेथि जा उफुरा खेथि मा मा उफुरा खेथि नोंथांमोननि ओनसोलाव मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलावहाय उफेरा खेथि होनना बुङोब्ला बांसिनैहाय जायनाखि दैज्लां बोथोर बा मेसें बोथोराव मावनायखौहाय खम नुनो मोनो। उफेरा होननाय उफेरा आबाद बुङोब्ला जोंहा जोंनियावहाय दैज्लाङाव मोननै मोनथामसो आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो। जायनाखि न'खराव जानो बा न'खराव ओंख्रि संनो थाखाय बायनाय जायो जायनाखि जोंहा बानलु आबाद बेनिफ्राय मेसेंनि मेसेंनि मुला लाव खुमब्रा जोगोनार बेनिफ्राय जोंहा सबाय बिमा बेनिफ्राय फान्थाव बायदि बायदि मैगंफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरोखि आदसा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै नामा माब्लाबा रायलायफिननोसै।
नंगौ नंगौ नोंथां दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथां